हेल'
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं।
आं ओरैनो दं नोंथां।
अ।
नोंथाङालाय मा खालाम
सुनि। आंबो ओरैनो दं नोंथां।
अ।
जुदि नोंथाङा दसे सम फ्रि-फ्रिबा आं नोंथांजों फरायसानि मावनांगौ हाबानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला जागाय जाासिगोन ना नोंथां।
औ जागाय जासिगोन नोंथां।
सुबुं। नि जिउ। नि थांना थानायाथ'। जोबोद गुदु गादा। आरो जुजिनायजों होंगो दोंगो नोंगौ सोलोंथाइखौ एबा लानो हाब्लानो बे जुजिनायाव देरहासार जानो हायो आरो सोलोंथाइनि। दुनिया दा गोख्रों जायोब्लासो जों गासै बिथिङावनो देरहासार जानो हायो। खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ।
जिउनि बाहागोआव लानो गोनां सोलोंथाइखौ लायोब्ला मानसिया देरहासार जिउनि बिगोमा जानो हायो बेनिखायनो उन्दै समनि फरायसाफोरा गियान बुथुमनायाव मुखुब जानांगौ।
औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा थिगखौनो बुंदों। फरायसा जिउनि मावनोनां आरो बिबाना आ लानायाव हाबनायनि जिउनि बेलायाव। बे गोलाव आन्थोरखौनो फरायसा जिउनि फरायसा जिउ बुंनाय जायो। जेरै बुरै हामा माथाखौ महर होनो। हायो नाथाय गोरा हाखौ जेबो महर होनो हाया मानसिया फरायसा समाव मानसिया गासैखौबो गोरलैयै मावफुंनो हायो। बे समाव गोसोनि सायाव गोग्लैनाय गोहोम गोहोमा जेब्लाबो गोसारनानै थाङा
औ नंगौ नोंथां।
संसारनि बायदि जेंना आरो ग जुजियै जुजियै जेब्ला मानसिया थेर-बेथेर जायो अब्ला फरायसा जिउनि सोलोंथायाइयानो बेखौ जोंनि गासैबो बिद खाराना दं
औ खोनादों नोंथां औ नोंथां गुबुन फारसेथिं आबादनि बिथिङावबो मोब्लिब खोमा मदद होगासिनो दं गोजौ दैखरनि दै बोखांनानै आबाद थिलियाव गैनो हानाय जाबाय बे समाव जाउनाव आंख अखा गैयै ओनसोलाव आरो खरान बोथोराव दै जागैनानै आबाद मावनो हानाय जाबाय।
औ नोंथां रोगानाय आरो हान्थिनायावबो मोब्लिब दाननि अनजिमा गैया। गेदेर-गेदेर नोगोरफ्रावबो मोब्लिब गोहोमा ट्राम गारि सालायदों। गामि आरो नोगोरफोरनि गेजेराव सोमोन्दो लाखिनानै सोलिगासिनो दं मोब्लिब ट्रेन बियो कफ'जों सोलिनाय ट्रेननिफ्रायबो गोख्रैसिन बन सावनानै मोब्लिब दिहुननायनि दा दा गैलिया । दानि मुगानि दिंगिरिफ्रा दैबानानि गोख्लै बमा दै
हेलौ खोनादोंना नोंथां । हेलौ नोंथां।
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोना दों।
नंगौ नंनायालाय दैमाफोरनि दै दासार दाहाराव मोब्लिब दं होनना खोब रावबो मिथियामोन नोंथां दैनि मोब्लिब फुंखा जोबनो गैया नाथाय बुहुमनि बन लइनि बाख्रिया ओंखायनो बयबो हादरनि बन लाइखौ दोनथुमनानै दै दाहारनिफ्राय मोब्लिब दिहुननाय गोहो होनांसिगौ नोंथां।
नंगौ नोंथाङा नंगौ नोंथां थारै बुंनो थाङोब्ला जौगाखाङै हादरफ्रा बायगर दैमाफोरखौ कंक्रिटनि जिन्जजों बोनथेनानै मोब्लिब दिहुनोब्ला बिसोरनि रांखान्थिया जौगाखांगोन खयलानि खनिफ्राव आखाइ होआब्लानो फरायसा समनि मावनांगौ बिबानफोरखौ मोजाङै मिथिथारनांगोन। आरो फरायसाफोरा सांग्रां फरायसाफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय जों गामिआव नङाब्ला फरायसाफोरनि फरायसालिफोरावनो फरायसाफोरनि मावनां गौ बिबाननि सायाव सावरायनो मेल खुंनांगोन आरो बे मेलाव फरायसा बिथांमोननि नुजाथिनाया थाथारनांगोन नङाब्ला मेल खुंनायनि जेबो मुलाम्फायानो थानाय नङा ।
औ नंगौ नोंथां आरो बिमा बिफाफोराबो गावनि गथ गथफोरखौ बुजाय आजायबाबो मेल मिथिंफोराव थिनहरथारनांगोन फरायसाफोरा गावनि गावनांगौ हाबाफोरखौ मिथियोब्ला जोङो जौगानायनि लामाफोरखौ सिनायनो रोंबाय होननानै बुंजायो । बिसोरो गाव गावनि बिबानखौ बुजि लाबासिनो साननांगौ सोलोंथाइखौ मोनोब्लासो जिउआव सासे देरहासार सुबुं जानो हागोन ।
औ नोंथां समाजाव गोरों-गोरा, गोरों-गोरा सुबुंफोर थायोब्लासो हायो बेनिखायनो बेनिखायनो सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार उन्दै आरो सोलोंसालिफोराव मोनफ्रामबो सोलोंथाइफोरखौ मोनब्लासो जोङो इयुन दावगासार जानो हायो आरो देरहासार जानो हायो जोङो बेनिखायनो बिमा बिफा बुजिनानै सोलोंथाइखौ लानाया फरायसाफोरखौ फरायसालियाव थिनहर थारनांगोन अब्लासो बिसोरो गोग्गो सोलोंथायखौ मोननो हागोन सोलोंथाइनि जोहैसो सुबुङा बुजिनो गोरों साननो गोरों जायो आरो गामियावबो न'खरफोरावबो दावराव दावसिया खम जायो गामियावबो जौगा फैनो हायो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो नङाब्ला बे गामियाव सोलोंथाइ गैयाब्ला बियो जौगायि जानानै थाबाय थागोन
औ नंगौ नोंथां
औ अब्ला बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नो नांसिगोन नामा नोंथां
औ नोंथां
थाखाय आं नोंथांनिफ्राय गोबां मिथिफेरै बाथ्रा मिथिनो मोनबाय सायाव सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो इयुनावबो सम मोनब्ला नोंथांजों आं बिदिनो सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां आंबो नोंथांनिसिम सााबायखर हरनाय बावहरनाय थाबाय आंबो नोंथांजों सावरायनानै मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनानै मोनदों आरो बेबायदिनो सावरायबाय जोबोद गोनांनाय मोनदों
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय उनफोराव सम मोनब्ला जों बिदिनो रायलायनो हागोन नोंथां
औ हागोन नोंथां औ नोंथां थां दे